हेल' नोंथां औ नोंथाङा खोनानो हादोंना औ ओ नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ जोङो जोंनि आथिखालाव जोंनि मिथिंगाफोरा गोबां गाज्रि जालांनो हमगासिनो दं नङा होमबा नोंथां? ओ दा बैफोर मिथिंगा गाज्रि जानायनि जाहोनफोरखौ सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा फोरमायदो।
औ नोंथां मिथिंगा गा ओ गिबियावनो मिथिंगा होनोब्ला जोंनि जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां हाजो हाला बिदिनो गासैखौबो मा होनो मिथिंगा होननानै जोङो मोनथिनो हायो नङा होनबा नोंथां?
औ औ नैथां।
औ बे मिथिंगा मिथिंगाफोरानो जोंनि सुबुं आरो बे दंफां लाइफां आरो सुबुंफोरजोंनो मोनसे एंगारहायै सोमोन्दो दोङो जायनि थाखाय जोङो बेफोर मिथिं मिथिंगा ओ जेरै जोङो बिफां-लाइफां आरो मानसि नङाब्ला मानसि नङा बिफां लाइफाङाबबो थांना थानो हाया बिफां-लाइफां नङाबाबो जों थांना थानो हाया थिग बेबायदिनो जोङो मा मिथिंगा आरो सुबुंफोर जों सोमोन्दो दोङो आरो एंगार हायि थि बेबायदिनो दिनैनि आरो दानि ओ समखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनोदि ओ मिथिंगा एबा मिथिंगाफोरखौ दानस्रांनानै फोजोबस्रांनायनि लामायाव दिनै मा होनो ओ ओ फोजोबस्रांनो हमबाय आरो जायनि जाउनाव माजा जायनि जाउनाव जोंनि गेजेराव मा होनो ओ बेफोरनिफ्राय बहुद ओ खैफोद सोमजिनो जादों ओ बे बेबायदिनो जोंनि ओ सुबुंफोरनि ओ फोजोबस्रांनायानो दिनै थिंगाफोरा जोबस्रांनो हमबाय दंफां लाइफांफोरखौ दिनै दानस्रांनानै ओ थानो हमबाय ओ आरो मा होनो
ओ दिनै ओ मिसय जाय जायगायाव दंफां लाइफांफोर दङ। बैफोर जायगाफोराव सुबुंफोरा दानस्रांनानै थायैनो हमबाय मानोना ओ मान सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जोंनाव ओ
मा होनो थानो जायगा एबा आबाद मावना जानो थाखाय गोबां जायगानि गोनांथि जायो थिग बेबायदिनो ओ सुबुंनि अनजिमायााजों बांनाय लोगो लोगोनो जोंहा न' बांबो ओ‌ मा होनो लुनो जायगा नांगौ जायो लोगोसे आरो मा जोंनो जाग्रा आदारफोरखौ जोंनो ओ‌ नांनायनिख्रुइ बांसिन फिनांगौ जा थाखायनो ओ मिथिंगा मिथिंगा एबा दंफां लाइफांफोरखौ फोजोबस्रांनानै ओ दिनै जोङो मा होनो ओ फोजोबस्रांनो हमबाय आरो नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां थारैनो।
आरो मा होनो मिथिंगानिफ्रायनो जोङो ओ‌ जोंबो मा मोनो ओ जोङो मिथिंगाफोरनिफ्राय हाजो हालाफोरनिफ्रायनो जोङो मा होनो ओ थांना थानायाव एबा गोबां हेफाजाब होनो जेरै जोङो दंफां लाइफांनिफ्राय ओ मा होनो ओ जोङो अक्सिजेन मोना होमबा नोंथां। बे अक्सिजेननिफ्राय जोङो जों अक्सिजेनखौ लानानै जों थांना थायो थिग बेबायदिनो सुबुङा हगारनाय ओ कार्बन -डाइ -अक्साइदआ जाहैबाय बिसोरनि दंफां लाइफांफोरनि ओ मा होनो जाग्रा आदार जाहैबाय थिग बेबायदिनो जों मा सुबुं आरो मिथिंगाजों मोनसे ओ गारनो हायै सोमोन्दो दों दोङो आरो बेनिफ्राय
औ नोंथां।
ओ मिथिंगा उम मिथिंगाया दिनै मानो जोबस्रांदों होनना बुङोब्ला बेखौबो बुंनो हायो जोङो मेन खार'ना जाहैबाय ओ जों सुबुंफोरनो नांगौ जानाय गासिबो ओ जेरै मा होनो बेखौ ओ नांगौ जानाय जेरै जोङो न' औ गुदि मुवा जेरै जोङो न'फोराव बाहायो नङा होमबा नोंथां? न'फोराव जोङो बिसनाफोर जेरै जोङो जिराय जिरायग्रा सियार बेनिफ्राय जोङो दर्जा नङा होमबा नोंथां? बेफोर बायदिनो जोङो गोबां न' लुनायफोराव एबा न' भटनि गोनां मिथिंगाखौ थिग बे बायदिनो मा मानसिनि नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जोङो ओ मा होनो बे दंफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो ओ मा होनो ओ सुफुंना लायो नाथाय जों मा दंफां लाइफां दाननानै जोङो बेफोरखौ सुफुंनाय सुफुंनानै बेनिफ्राय जों मा जों दंफां लाइफांखौनो गायफिनो गायफिना बेनि थाखायनो मा जोंना मिथिंगाया जोबोद खहा जादों नङा होमबा नोंथां? आरो मा बेनिफ्राय जोङो ओ मिथिंगाखौ जों आरो मोनसे राहायै जोबस्रांनो हमबावदों जाय जायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंङो बिदिनो गोबां जोंनि हालामाव एबा जोंनि ओनसोलाव जौगाहोदो, जौगाथायनि गोबां खामानि मावदों जेरै लामा- दथा गोदोर गोदोर मा होनो न' बां बिल्डिं बेफोराव गोबां हानि गोनांथि जायो, लोगोसे अन्थाइनि गोनांथि जायो। बेफोरबायदिनो गोनांथिखौ जोङो मानिफ्राय मोनो? जों हाजो हालानिफ्रायसो मोनो। बैफोर हाजो- हालायाव थानाय हा फोरखौ लाना फैनानै जों मा खामो लामा-दथा खोनायाव बाहायो। बेनिफ्राय ओ लामा आरो बे फुख्रिफोर फबनाय बेफोरबायदिनो गोबां ओ दारिमिन लुनो थाखाय जायगाफोर जेरै जोङो गेदेर गेदेर मा होनो फुख्रि लैथो बिलोफोरखौ फबनानै जों मा खालामो बेहाय सुबुंफोरा माने गोदोर गोदोर इन्डास्ट्रि लुयो जेरै दारिमिनफोर लुयो। आरो मा लामा दथा बानायनो जेरै जोङो गारि सालायनो थाखाय थाखाय जों मोजां मोजां लामाफोरखौ दिनै गेदेर गेदेर लामा ओ सोरखारफोरा बानायदों। बेफोर बानायनायाव जोंनो मा नांगौ जायो होनना बुङोब्ला, जोंनो गिबियाव हा नांगौ जायो, बेफोर हाखौ जों बहानि मोनो। बैफोर हाजो हालानिफ्रायनो जों जावखांना लाना फैनानै जों बैफोर लामाफोरखौ खोनानै बानायदों आरो मा होनो जों बे खोखांनानै जों गोजौआव जोङो अन्थाइजों लामाखौ जों बानायनाय जायो, नङा होम्बा नोंथां? बे लामा बानायनायावबो मा नो जोंनो अन्थाइ नांगौ जायो, बे अन्थाइखौ जों मा? हाजोनिफ्रायसो फै थानाय अन्थाइफोरखौनो लाना फैनासो जोङो बे लामाखौ बानायनाय जायो र'। थिग बे बायदिनो जोंनि मा होनो मिथिंगायाव बेबायदिनो गोबां जोबस्रांलांनो हमबाय आरो मिथिंगाफोरा। नाथाय जों मा? मिथिंगाखौ जोङो संरैखा खामनो रोङाखै आरो। नाथाय जों संरैखा खामनाया जोंनि गोनांथार, मानो होनबा मिथिंगा आरो सुबुंजोंसो जोङो जेरै एंगारहायै सोमोन्दो दोङो, जों जेरै मिथिंगा गैयाबा सुबुंफोराबो थांना थानाया आरो सुबुंफोर नङाबाबो बेफोरबो सोर-सोरजि मा होनो गावनो सोमजिया आरो थिग बेबायदिनो मिथिंगाया जोबस्रांनो हमबाय आरो नोंथां। दा आरो नोंथाङा मिथिंगानि सोमोन्दै माबाफोर मिथिबावगोन नामा? जेरै बेनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनाय?
थारैनो, जोङो मिथिंगानि सोमोन्दै बा मिथिंगा जोबस्रांनायनि जोंहा जाहोनफोरनि सायाव जोङो सावरायदों नालाय सार, बेबायदिनो जोङो जोंनि मिथिंगाया जोबस्रांनो थांगासिनो दङ जोङो बेखौथ' मिथिखायो नङा होमबा? आरो जोङो बेफोरनि गुबै जाहोनावनो दङ जोंहा गुबैयैनो जोंहा माखासेफोरा जोंहा मिथिंगायारि जाथायफोर आरो जोंनि सुबुं माहारि मावनाय बा मावथायफोरनि जाहोनाव जायो नङा होमबा नोंथां? जोङो मिथिंगायारि जाथायजों जोंहा मिथिंगा गाज्रि जानाय होननानै बुङोबा जेरै जोंहा ओ हाजो गिसिखानाय अरगें हाजो बेरनाय अरनारि अर जोंनाय नङा होमबा? नोंथां। आरो बेफोरबायदिनो एसिद अखा हानाय ना बेफोरनि जाहोनाव जोंहा माखासे मिथिंगायारि जाथाय जोंनि आबहावा बा जोंनि बारहावा बा जोंनि बारमणडला जोङो गाज्रि जालांनो हमगासिनो दङ ना बा गाज्रि जालाङो आरो नङा होमबा नोंथां? बे जाहैबाय जोंहा मिथिंगायारि गोहोम नङा होमबा? जोंहा जोंनि बे मिथिंगा बा जोंनि आबहावा गाज्रि जानायनि मिथिंगायारि गोहोमा जोंहा बेनो जेरै आं दासो बुंलांदोंमोन, अरगें हाजो बेरफुंनाय, अरनारि अर जोंनाय आरो जोंहा बेबायदिनो एसिद अखा हानाय ना नोंथां ओमफ्राय जोङो माखासे ओ जोंनि सुबुङा मावथाय बा सुबुंफोरनि माखासे हाबा हुखा बा सुबुंनि मावथायाइजों जोंहा माखासे मिथिंगाया गाज्रि जालांनो हमदों नङा होमबा नोंथां? दा जोङो बेफोरनि सायावबो जोङो मिथिंगा खहा जानाय बा गाज्रि जानाय बेनि सायाव जोङो फोरमायनो हायो। जेरैहाय जोङो, जोङो आथिखालाव सुबुं अनजिमा बांनायखौ जोङो मा होननानै बुङो फ्राय जोङो हम हादोंनाा गोबांनिफ्राय गोबां जालांदों जोंहा बोसोराव बोसोर सुबुं अनजिमाया जोंहा बांनायनिखाय बांलांदों नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो मा होननानै बुङो जोंनि बे सुबुं अनजिमा बांनाय ना बेनि जाहोनाव जोङो माबोरैहाय जोंनि मिथिंगाया जोंहा गाज्रि जालांदों होननानै बुङोबा जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जोंहा मा जोंनि थानाय न' जाग्रा आदार बा जोंनि आबाद फोथार बिनि गोनांथिया बांलांदोंना न नोंथां। आरो बेबायदिनो जोंहा जोंनि थाग्रा न' बांलांनाय होननानै बुङोबा जोङो सुबुं अनजिमाया बांनायजों लोगोसे जोंनो थाग्रा न'आबो बांलांदों जेरैहाय बेनि जाहोनाव जोङो गोदान गोदान हादान फायनाय बा जोङो जानाय आदार बा जोंनि आबाद मावनांगौनि बिथिङा जोंहा बांलांनायनि जाहोनाव जोङो गुबुन गुबुन गुवार गुवार आबाद मावनो गोनां जादों बेनि जाहोनाव जोङो मा। माखासे गोदान गोदान हाग्रा बंग्रा एवफायनानै बा हाग्रा बंग्रा सिफायनानै माखासे गामि ओनसोल बा थाग्रा न' बा थाग्रा जायगा बा आबाद मावग्रा बेखौ जोङो बानायनायखौ नुनो मोनगासिनो बेनि जाहोनाव जोंहा बिफां लाइफांनि अनजिमाया खमायलांदों नङा होमबा नोंथां। थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि सुबुं अनजिमाया गोबांथार जानायलाय जोंनि फाग्रा आदारनि दिहुनथायाइाबो जोंहा गोबां जानो गोनां जादों बा जोंनि जाग्रा आदारनि गोनांथियाबो बांलांदों बिनि जाहोनाव जोङो माखासे गोबां गुवार गुवार जोङो आबाद फोथार जेरै जोङो थाखानाय बिफां लाइफांफोरखौ जोङो गुवार गुवार दानस्रांनानै माखासे जोङो आबाद फोथार खालामनाय जादों। बै आबाद फोथारफोरनि जाहोनाव बा बै आबाद फोथारफोर बानाय ज माखसे बिफां लाइफांफोर खौ दानफायनो गोनां जादों जायनि जाहोनाव जोंनि अखानि बिबां आरो जोंनि बुहुम बिखंनि दुंथाइ आरो जोंहा माखासे अखानि बिबां खमायनाय आरो जोंनि बारमडलनि दुंथाया बांनाय आरो जोंनि अक्सिजेन गेस बियो खमायनाय जायखौ जोङो सुबुं माहारि आरो जिब जुनारफोरा हां लायो नङा होमबा नोंथां बैफोर गेस बा अक्सिजेन गेसखौ बिफां लाइफांफोरा सोरां बा सोर सोरां बिजिरखौ जानायनि दानायनि गेजेरजों जोंहा अक्सिजेन गेस हगारना होयोमोन। आरो जे जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंनि ओ जे हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेस बेखौबो जोंहा बिफां लाइफांफोराबो ओ बोनानै लायो आरो जोंनि जे जों बाहायनाय जाय जोंनि सुबुं अनजिमा बांलांनायजों लोगोसे जोंनि बाहायनायफोरा बांलांदों जे गारि मथरनि बाहायनाय बे गोबां थार गारि मटर बाहायनायनि उखुन्दैफोर बे उखुन्दैफोरखौबो बा बे कार्बन दडाइ अक्साइडफोरखौबो - माखासे जोंनि बिफां लाइफांफोरानो बोनानै लायोमोन आरो बे जोंनि सुबुं अनजिमाया बांनायजों लोगोसे माखासे जोंनि दारिमिनफोराबो बांलांदों। दा जोंनि दिहुनथाइया गोनां बा गोबां जानांगौनि थाखाय माखासे गोदान गोदान जोंहा दारिमिनफोर गायसनदों बैफोरनि उखुन्दैखौबो जोंहा बिफां लाइफांफोरानो बोनानै लायो नाथाय जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङाव ओ जोंहा बिफांनि लाइफांनि अनजिमाया खमायलांदोंसो बेनि जाहोनाव जोंहा गोबां मिथिंगायारि खहा जादों नङा होनबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो आबादनि बेलायावबो जोङो मिथिंगायारि ओ फिनजथायाइ बा गाज्रि गोहोमखौ जोङो नुनो मोनो जेरै आङो गले गले बुंबाय थादों जे सुबुं अनजिमा बानायनायनि जाहोनाव जोंहा आबादनि गोनांथि आबो बांलांदों। आरो बे आबादनि गोनांथिया बांनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे गोबां गुवार-गुवार आबाद फोथारफोर खालामनाय जादों नङा होमबा नोंथां आरो बे गोबां गुवार गुवार आबाद फोथारफोर खालामनायनि जाहोनाव जोङो माखासे बिफां लाइफांफोरखौ जोङो दानफायनो गोनां जादों। आरो बे बिफां-लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव ओ जोङो माखासे गोबां आबाद फोथार बानायनायाव जोंहा बिफां लाइफांनि अनजिमाखौ जोङो खमायलांगासिनो दङ। बा जोङो एवफायलांगासिनो दङ बा जोङो माखासे हाग्रा-बंग्राफोरखौ जोङो हाग्रा फोथैग्रा मुलि बाहायनायनि गेजेरजों लांदां खालामलांगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो ओ उमह माखासे जोंनि बे जोंनि आबहावा गाज्रि जानाय बेनि सायाव जोङो सावरायनो हायो आरो जोङो गोदो गोदायनिफ्राय जोङो आबाद मावनायाव जोङो ओरैनो सादारन आबाद मावनाय जायोमोन। आरो जोङो आथिखालाव जोङो नुनो मोनबाय माखासे रासायनारिक हासार बाहायनाय। बे रासायनारि हासार बाहायनाय आरो जोंहा एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायनाय बेफोरनि गेजेरजों जोंनि मिथिंगाया गोबांथार गाज्रि जालांनो हमदों बा जोंनि हानि गेब्रेनाय जालांदों। आरो बेफोर ओ मुलिफोरा बा रासायनारिक हासार आरो एम्फौ फोथैग्रा मुलि बेफोर जोंहा ओ लासैनो अखानि दैजों बा माबेबा मोनसे जाहोनाव दैमा दैसानि दैफोराव जोंहा सुस्रालां नानै जोङो गोरोब हैैदों आरो बेफोरनो जोंनि दैनि गेब्रेनाय लाबोनाय नङा होमबा नोंथां? ओ आङो नोंथांजों फोरमायनाय जे मिथिंगानि सायाव जोङो सावरायनाय बियो एसेनोसै नोंथां। ओ नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों जे नोंथांनिफ्राय गोबां माथ खोथा बाथ्रा मिथिनो मोनबाय साबायखर थाबाय नों
ओं साबायख'र थाबाय नोंथांनिसिमबो दे होनबा।